औ खोनाबायना नोंथां।
औ खोनादों।
औ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ दे
औ ओ आंनि फन हरनायनि जाहोनानो जादों आङो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोन बोबाय थानाय जोंनि हिन्दु धोरोमनि बैसागुनि सोमोन्दै रायलायनो थाखाय हरनाय जादों आरो नोंथां।
ए औ
दा आं बे बैसागुनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायनो सानदोंमोन हागोन ना नोंथां
औ दे फोरमायनो हागोन
औ औ बिदिब्ला आं जागायसै ओ बैस बैसागुआ बैसागुआ जाबाय जोंनि बरफोरनि गाहाय रंजाथाइ फोरबो जायखौ सैथ्र दाननि जोबथा साननिफ्राय लानानै बैसाग दाननि स्नि सानसिम फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो
औ
बैसागु होननानै बुङोब्लाथ बियो जोंनि बरफोरनि एंगार हायै फोरबो जायखौ ओ जायखौ जों आमाय थुख्ल होननानैबो बुंनो हायो नंङा होनबा
औ
आरो बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे फोरबोखौ दासिमबो फालिबोगासि नो दंङ ओ सैथ्र दाननि जोबथा सानखालिनि सानखौहाय जों ओ मोसौ बैसागो होननानैहाय फालियो आरोना
औ
बैसाग दाननि से अक्टखौ मानसि बैसागो होननानैहाय फालियो। ओ ओ बियो बोथोरजों मोनसे लोब्बा गोनां मोनसे फोरबो बरफोरा बे बैसागुखौ गोदान बोसोर होननानैबो फालियो आरोना
औ
बे फोरबोआवहाय बरफोरा बायदि बायदि मैगं गोखा गोखै जाय खौ एकस एकटानिबो सेजौ सेनिबो बांसिन मैफोरखौ बुथुमनानै सं संनानै जायो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ बे ओंख्रिखौ जानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जाहाथे बायदि बायदि बेमार आजारफोरा दाजाथों बा दा साफिथों ओं होननानैहाय जानाय जायो आरोना खायफा बेखौ बेदरजोंबो जायो आरो बे गै गोजा बे ओरैनो मैगं गोजायैबो जाव संनानै जानाय जायो आरोना
औ
बे जानायजों लोगोसे बरफोरनि दोरोंङारि लोंग्रा फेग्रा मुवा खौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बे जाबाय माइब्रा बिदै ओ बेखौ बेसेबा दान सिगांनिफ्रायनो जोंनि बरफोरा एकदमबारे थियारि खालामनानै दोनखायो आरोना बैसागुआवहाय आला सि फैबा होगोन बा लोंगोन होनना लोंहोगोन होननानै बे बेनि थावनाया गोदै आरो गोथाव बे बिदै बायदि बिनि गाबाबो बेरे मोदैजोंनो एखे बैसागुआव बर फोर बोराय बुरैनिफ्राय लानानै गथ--गथाइ सेंग्रा-सिख्ला बयबो रंजायो मोसायो। बे रंजानाय मोसानायाव बरफोरनि हारिमुवा गाननाय-जोमनाय दामनाय-देनाय मोसानाय नाय मेथाइ खननाय बेनि गेजेरजों बेरखांजोबो आरोना आरो बेजों लोगोसे ओ बैसागुनि गिबि सानावनो जेनेबा सेथि सानखालियावनो ओन्दैफोरा गेदेरफोरखौ बोर होनाय आरो उन्दैया गेदेरखौ मान होनायखौहाय जों नुनो मोननाय जायो आरोना।
औ।
औ आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बे जे गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बेफोर गासैबो बेरखांजोबो आरोना गोदो गोदाय बर'फोरा बैसागुखौ गामि गामि थांनानै रंजा जायोमोन मोसाथिङोमोन मागियोमोन नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ बारा नु नुनो मोनलिया जेनेबा जों गोदोनि समावहाय ओ दाम ग्रा देग्रा बा गावनि खुगाजोंनो खनानैहाय गावनि गाव गावबावनो सोरजिनाय मेथाइफोरखौ खननानै जोङो ज' ज' सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लानि सिख्ला बोराय बुरै गासैबो थांनानैहाय मोसाहैनाय बा रंजाहै नायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना नाथाय जोंनि जोङो दा समावथ' जों बेफोरखौनो नुनो मोनलिया बयबो जेनेबा गावबा गाव सम बा आं समनि आंखालनि जाउनावहाय बयबो गावबा गाव गावबा गावनि बे खालि बै जोंनि थिखानानै दोननाय जेनेबा जोंनि सर खारा थिखानानै होनाय केलेन्डारनि थारिखसिमल' बयबो रंजानायखौ जों नुनो मोननायखौ जादों आरोना।
औ।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ। आरो आथिखालावहाय जेन'बा बे थिखानाय बन्द'सिमल' जोंनि गासैबो बे सुबुंफोरानो फालिनाय जायो नाथाय दोनैबो जों गामि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि मोसानाय दामनाय बुनाय दामनाय देनायखौहाय जों नुनो मोननाय जायो आरो नाथाय थेवबो गोदोनि बायदि जेरैबायदि जोङो गावबा गाव खुगाजों गान खननानैहाय मोसायोमोन बा रंजायोमोन बेखौहाय जोङो नुबांलिया ओ बांसिनाथ' दायो देक गान बायदिसिना बाजना लानानैसो मोसानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथांनि जायगायाव बा ओनसोलावहाय बेबाय दिया माने माबायदि जायो बैसागुआ जेनेबा खुगाजों खननानै जायो ना?
जोंनि जायगायावबो बांसिनानो खुगाजों खननायनि अनगा जोङो बांसिन नो-नो बेबायदिनो गान बाजिना लानानैसो मोसानो होननाय नुसै दा आथिखालावहाय।
औ औ नोंथां जोंनियावबो बेबायदिनो नुनाय जायो आरोना। गोदोनि गासै सैबो जोंनि आबै आबौमोना खालामबोनाय नियमफोरा गोमालांनो हमनाय बायदिखौ खौ आं नुनो मोननाय जादों आरो ओ दायो आंनि बुंनायाथ' बेखिनियावनो आं बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय नोंथाङा मा माबा मोनसे जोंनि गोदोनि दोरोङारिफोरनि सोमोन्दै बुंनो सानदों नामा?
औ आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर'फोरनि सि दानायनि सोमोन्दैहाय बुंनो सा सानदों आरो।
खोनादोंना नोंथां? औ ओ जोंहा सि दानाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंहा बर' आइजोफोरा सि दानायावहाय जोंहा जोबोद आखा फाखाखा गोदोनिफ्रायनो जोङो गावसोरनो सिफोरखौहाय दानानै गान खायो आरो दा सि दानो था खाय जोंनो गिबियावनो जोंहा एम्फौ फिसिनानै लाग्रोयो आरो एम्फौ फिसिनानै जोङो एम्फौनिफ्रायहाय हाय ओ खुन्दुं दिहुननानै लायो आरो एम्फौ फिसिनाया जाबाय बर'फोरनि गेजे जेरावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो थानाय मोनसे आदब बायदि आरो आदब ओ एम्फौ फिसिनायावहाय सिख्रिनि बिदै दैहोनायनिफ्राय फिसा जानाय मोननाय, आरो मोननाय एम्फौखौ हाय जालियाव फिथोब थोबहोनाय जोंहा बायदि थाखो दङ आरो बेफोर थाखोफोरावहाय जोंहा बबे समाव माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरखौहाय बर' हिनजावफोरा जोंहा गासैबो रोंखाजोबो। ओ फिथोबनिफ्राय जोंहा एम्फौखौ दिहुननानैबो बर'फोरा जायो आरो एम्फौखौ जोङो। ओख्रि संनानै जायो सोरबाबा एवनानै जायो बेबादि जायो आरो जोंहा बर'फोरा ओ एम्फौ खौ फिथोबनि खिथुजोंहाय बिजि खुन्दुंजों माला बायदि सुनानैहाय सान्दुं अखा गोलैयि जायगायावहाय ओ आलायना दोननानैबो जोङो बेखौहाय जोलै लाखिनाय जायो आरो जाहाथे जोङो बेखौहाय इयुनावहाय आरोबाव जोङो बेनिफ्राय एम्फौ दिहुननो हायो बेबायदिनि थाखाय आरो। ओ दा बेबायदिनो जोंहा बर'फोरा एम्फौखौ फिसिनाय जायो एम्फौ फिसिखांनायनि उनावहाय जोंहा खुन्दुं लुनाय बर' हिनजाव फोराहाय खुन्दुं लुनायावबो गोदो गोदायनिफ्रायनो आखा फाखा खााथारो जोंहा बिसोरो खुन आरो फिथोबनिफ्रायहाय खुन्दुं लुयो फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनाय बायदि खान्थियाहाय जोंना जोबोद मख'जाथाव आरो सिगां सिगांहाय फिथोबखौहाय रुदबनानै बिनि उनाव खाथ्रि बिलाइजों थफ्ला फिसा फिसा जुनानै हाय थफ्लाखौ गिलिर मुवाजों नारसिननानै दोननाय जायो आरो बिनिफ्राय जोंहा सानब्रै सानबासो लाखिनानैहाय थफ्लाखौ खेवनानै दै मोजां जों मोजाङै सुनानै खुन्दुं खुन्दुं लुयो आरो बर'फोरनि खुन्दुं लुनाय आदबा जोंहा बेबायदिनो
जोङो बे एम्फौ फिथोबनिफ्रायहाय जोङोओ खुन्दुंखौहाय लुनानै लानाय लानाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
बिनिफ्राय जोंहा खुन्दुं लुखांनानै जोंहा गाब गानांगौ जायोओ गाब गानो थाखायबो जोंहा बर' आइजोफ्रा जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मुवाफोरनिफ्रायनो जोङो गाबखौहाय गानानैलायो आरो बिसोरो मिथिगानि मोननाय मुवाफोरनिफ्रायनो गोसोम गोथां गोजा आरो खान्थाल मादा बायदि गाब गायोमोन आरो फिथोब लुनानै दिहुनाय खुन्दुंआवहाय गाब गानोनो नाङाबाबो खुननिफ्राय दिहुननाय खुन्दुंआवहाय गाब गाथारोमोन आरो दा गाब गाखांनानै जोंहा जि दानाय जि दानायनि सिगां जोङो जिखौहाय जों जाय खुन्दुंखौहाय गाबगानानै लाखा बाय बेगाबखौ गनानै लाखनाय खुन्दुंखौहाय जोंहा सोंगोरोयो आरो सिगांआवहाय बेनि उनावसो खनखांनायनि उनाव जोङो नो खननानै लायो नोखौ खनखांनायनि उनावहाय ओ जेब्ला सालखुन्थायावहाय जोंहा दिखांनानै लायो सिखौ होमब्लाथाय जोंहा दानायनि समाज जाबाय आरो बेबायदिनो जोंहा जिखौ दायो बर' समाजावहाय जोंहा जि द दानायनि खोथाखौ लानानै जोंहा गोबां बाथ्रा फोथायबोनाय दं आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे बाथ्रा मोनसेयानो जाबायहाय जि दानो रोङि हिनजावफोराहाय हाब हाबा जानाया गोब्राब होननानै जोङो बुंनाय जायो आरो ओमफ्राय ओ बेबायदि बेबायदिनि थाखायनो बेबायदि बाथ्राया सोलिबोनायनि थाखायनो जोंहा गोदो गोदायनि बिमा बि बिमाोनहा जोंहा गावबा गावनि फिसाफोरखौ बेहाय सम जाब्लानो जि दानो फोरोंखायोमोन आरो बिमाफोरनि फोरोंनायनि थाखायल'दि बर' हिनजावफोरा जि दानो गोरों बेबायदिबो नंथारा जोंहा उन्दै समावनो जोंनि बर' आइजोफोरा जोंनि बर' गथ'फोराहाय गेलेनायनि फावैनो जोंहा जि दानोनो सो सोलोंखायो आरो। दिस्था खाथाफोर दिसकटाफोरजोंहाय सुदाम दानाया जोंहा बेनिनो नेरसोन। नेरसोनसै आरो बिनि अनगायै जोंहा बर' हिनजावफोरनि जि दानायनि। खोथायाहाय ओ-सुबुं मेथाइफोरावनो गोबां मोनखायो आरो बेफोर सुबुं मेथाइनि गेजेरजोंनो जो जोङो मिथिनो मोनोदि जोंनि बर' हारिया जों गोदोनिफ्रायनो जि दाना जि दानो रों खायो जि दानानै गानखायो बेबायदि होननानै जोङो सुबुं मेथाइफोरनिफ्रायनो जोङो मिथिनानै मोन मिथिनानै मोनखायो आरो। दानिया जोंहा जि दानान जि दानायनि गेजेरजों बर' आइजोफोरा जोंहा आगर एरनोबो रोङो। आरो आगर एरनो थाखायबो जोङो जों माखासे मिथिंगायावनो मोननाय मिथिंगानि नुथाइफोरखौ। लानानै जोङो आगरफोरखौहाय एरनानै लायोमोन आरो। आइ-बर' आइजोफोरा दासिमबो जोंहा बेबायदि आदबखौ जोङो बाहायनायखौ नुयो जों -ङो गोदोनि आगरफोरखौबो जोङो दासिमबो दानायखौहाय नुयो। ओ-जियाव आगर एरनायाव बर' हिन्जावफोरा गोदोनिफ्रायनो जोबोर आखा फाखा खाथार गोजा गोमो गोथ -थां बायदि मैया गावनि गाबनि आगर एरनानैहाय बिसोरो बयखौबो गोमोहोनो हायो आरो। बर' समाजावहाय बिनिबो मोनसे खोथा दङ जेरैहाय अखोरां सानि जोंथि मा जोंथि-माथि हाथरखिखौबो बर' आइजोफोराहाय आगर एरनानै बेरखांहोनो हायोनो ओ-बे आगरफोरखौहाय बर' हिनजावफोरा मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लायो बेनिखायनो गोबां आगरनि नेम नामानो जोंहा मुङानो जोङो मिथिंगानि बायदि मुंजोंहाय गोरोबफानाय आरो बर'फोरनि जोंनि आगरफोरा जोंहा बांसिन नानो जोंहा मिथिंगानि ओ- मुंफोरजोंनो गोरोब हानाय जेरैहाय - आगर बोराइ, हाजो आगर, थाइगिर बिबार, मावउजि आगान, फारौ मेगन, लेवा आगर, दाउसा मोख्रेब, दिंखिया बिजौ बायदि बायदि जोंहा गोबां आगरफोरनि मुं दङ बेफोर आगरफोरान बेफोर आगरफोरखौ जोङो मिथिंगानि नु थाय फोरजोंनो एरनानै लायो बर' हिनजावफोराहाय बे आगरनि नमुनाखौहाय खाथि मालायाव थिनानै दोनोमोन गोदोनि दिनावहाय दाबो दायो दाबो जोङो खाथाफोरावहाय थिनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय खायसे खायसे दाग्रा दाबाय थाग्राफोराहाय आगरखौ नु ब्लानो गोसोआव लाखिनो हायो आरो नुब्लानो गोसोआव लाखिनानैहाय बिसोरो इयुनावबो एरफिननो हायो आरो।
बेबायदिनो जोंनि जि दानायनि आदबा जोंहा बेबायदिनो दानिया आंनि बुंनांगौआथ' एसेनोसोमोन। जोंहा समाबो जाबाय बिदिबा दोन
औ औ औ जागोन दे नोंथां।
औ।